नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथां?
अ अ खोनादों नोंथां नोंथाङा फ्रिनो दोंबा नोंथां?
औ औ दायो फ्रियैनो दङ दे।
औ। नोंथांजोंबोा आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो लादोंमोन आरो नोंथां। खर'नाय जादोंमोन दैबानानि सायाव नों। दथांनि सायाव एसे जेनेबा फोरमायलायनो नागिरदोंमोन आरो।
औ औ।
नोंथां।
औ सावरायजागोन दे अ। बिदिब्ला सोर आं बुंनो बुंग्रोनोना? हेलौ खोनादोंना नोंथाङा हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ आं खोनाफैयासै